हेल' हेल'। हेल नोंथां। हेलौ।
औ।
अ नोंथाङा खोनादोंना नोंथां हेलौ।
औ औ।
नोंथांङा खोना हेलौ।
अ खोनादों नोंथां।
हा औ औ।
अ हेल'।
अ ओ नोंथांजों आं मोनसे बाथ्रा सावरायसो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां। हेल' नोंथां। अ नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना अ नोंथाङा खोन्थानो हागोन? ना बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिया मा मा?
औ ओ जोंनिया बेयो बेबायदिनो जों गोबां बर'फोरनि ओंख्रि जेरै सबाय साम' बेबायदिनो जोंनिया अमा आरो बेदिनो जोंनिया रोङो आरोना। बिदिनो जोंनिया जेरैहाय जोंनिया ओ अनलाजों दाउ बेदरल' नङा बिदिनो गोबां बेदर बेफोरबो जाजायो एबा ओरैनो संनानै जाजायो जेरैहाय जोंनि बर' हारिजों
ओ अमा बेदरबो जालायो आरो बेबायदिनो अनला हारैजों औवा मेवा जाजायो। आरो बेबायदिनो जोंनिया अनला हायाव जोङो मालाबा गैथाराबा गोजा गोजाबा जों नाफोरबो गग्रुबनानै बेबायदि गोबां